ओ दा नोंथाङा फ्रि दंना?
औ-औ फ्रि दं फ्रि दं
आ
आं मोजाङैनो दं बरथमान
मोजाङैनो दंना ओ अब्ला आङो थिगानो दं बर्थ'मान
अ अ औ।
दा नोंथांनिसिम आं मोनसे आयदा लानानै फैदों दा बेयो जाबाय आबाद मावनाय दा आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिग्रोनि आबादनि सायाव ओमफ्राय बिबुंथि ला थिनायनि उनाव नोंथांनिसिम
औ-औ
दा आङो आबादनि होनोब्ला आङो बेखौनो बुंनो आख- आबाद मावनायाथ' जोबोद नुनो मोनखायो आरो जों सानैबो बर'खा दा बर' गामियाव बेखौनो आ नुनो मोनो जे जोंनि गामि ओनसोलफोराव माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो
औ
आं साइड उवाइस जोङो माइनि अन दायो जों नुनो मोनो जिंखा फल बेफोरखौ जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो फिथाइ सामथाइ आबाद मावनाय बेफोरखौ बुङालासिनो आङो माइ आबादाव थांग्रोनि
औ-औ
दा माइ आबादाव जोङो नुनो मोनो गायनाय फुनाय दा जोङो सासे आबादारिया जे जेब्ला ओम माइखौ गायो बि फोथारफोरखौ प्रिपेयार खालामना लानाय बा एवनो एवग्लुंना लानाय फोरखो सासेनो मानसिया आ खोथिया फोनायनि सिगां बेयो फिन नै फिन थाम फिन ब्रैसो एवनानै लायो जायखौ जोङो बुङो खारायनायबो ओ फार्स्टखौ जोङो खारायनाय होनो आरो लास्टखौ जोबथाखौ जोङो बर' होनाय होनो दा बे बर' होखांनानै बियो खोथियाफोरखौ फोनानै लायो आरो जेब्ला बियो जौगोन हप्ता थाम हप्ता ब्रै बा सय हप्ता गाहाम सोरबा सोरबा दोनो दा बेनि उनाव बेयो खोथियाखौ फुहोनानै बा गावनो फुनानै बेयो माइखौ गायो माइखौ गायखांनायनि उनावबो आल लानायनि गेजेरजों जेब्ला बेयो ओम आंथुसेबां गोजौ जागोन बेयाव रासायनारि हासार नङाब्ला मोसौ हासारफोरखौ खौनो मोसौ खिफोरखौनो
औ औ औ औ
बिनि उनाव जेब्ला माइ माइआ फिथाइ थायनो सम लागोन सेप्तेम्बरसोआव बेयो आगष्टसोआव फिथाइ थायो अब्ला ओ फिथाइ थायखांनानै जोङो दिडिसेम्बर नङाबा बिथिंनो अक्ट'बर नभेम्बरफोराव जोङो हानायखौ नुनो मोनो दा आं नोंथांनिसिम सोंनो सानो नोंथांमोननिथिं माइ आबादखौ बोरैहाय
औ जोंनिथिंजाय माइ आबाद बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जाबादि बुंदों
औ औ
गुबैयै बिथा खालामनानै माइ आबादानो जोंनि थाखाय मोनसे गाहाय थांना थानायनि राहा बा जाय आबादखौ जों मावाब्ला थांना थानानै जोंहा जेबो राहायानो गैया जाय आबादखौ जों मावनानै गोदोनिफ्रायनो जा समनिफ्राय जों फैदों बा जों मोनथिदों बे समनिफ्रायनो जों माइ आबादखौ मावनानैनो दिनैसिम जानानै सोलिनानै दं माइनि अनगायै जोंहा जेबो गैयाखौनो होनना बुंनो हागोन मानो होनोब्ला जों गोदोनिफ्रायनो जों बे आसामाव बुंनो थाङोब्ला बे बर'फोरखौनो बर'फोरानो गिबियै नांगोलजों हालेवनानै माइ गायदोंमोन। होननानै जों रोखायै फोरमान मोनो। आरो लिरनायबो दङ'। जिखियानो जा बेखिनिया जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद मावनाया। नोंथाङा बुंनाय बादियानो हाखौ नायनानै गावबा गाव जेसेबां नांगौ। मथा मथि बुंनो थाङोब्ला से बिघायाव फाललनानै फोनाय जायो माइखौ बांसिनानो
औ।
जा माइ फोगोन बेखौ गावबा गाव थियारि खालामना लानानै बिगासेयाव से बिगायाव फाललनि खे बानायनाय जायो। सोरबा बा बिघा दंब्लाायाव फाल्लनिखि जि फालला नांगोन थिग बिब्दियैनो गावबा गाव जखाखौ लानानै खोथिया थुलिखौ गिबियाव खेब्रै खेबबलागे मोजाङै एवग्ललिबनानै मोजाङै फोना दोननाय जायो। बेनि उनाव थिग गुबुन हाफोरखौ गायनो थाखाय बेखौबो खारायनाय जायो। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खारना दोननानै दै गैनानै एसे गुरै जाना थानायनि उनाव नेक्स्ट जों खामार बुनाय होनना बुङो जोंनिथिंजाय नोंथांमोननि अदालगुरियाव मा बुङो एसे नोंथाङा आलादा बुंदोंमोन जोंनि नैबे गेजेर खन्द'आव जों खामार बुनाय बुङो। बेखौ खामार बुनाय माने उल्था उल्थि एवनाय खेबसे खेबसे राइट खेबसे लेफ्ट एवनाय माने उल्था उल्थि ओरै एवनानै मथा मथि बुंनो थाङोब्ला नैजि दिन नैजि दिनसोनि उनाव गोबाङानो गोबाङानो बे गोजौ हा बोरि हाफोराव नैजि दिनसोनि उनावनो फुनानै गायनाय जायो। आरो गोथौ गोथौ हाफोराव एसे लाव होनानै खोथियाखौ गायनाय जायो। मानो होनब्ला दैया गोबां बुरजा जायोब्ला खोथिया गुसुं खोथिया गोरलै खोथियाफोरा लोमबा थैयो। बेनिखायनो लाव होनानै माने गायनाय जायो। आरो गोबां गोबां रोखोमै गायो। बिदिनो गायखांनायनि नैजि दोनसोनि उनावनो गोबाङानो रासायनारिक हासार बाहायो। गोदो बाहायामोन आथिखालाव बाहायनाय जायो। गोदोनि दिनाव जाबादि जायोमोन मानसिफोरा जाबादि रासायनारि हासार होआलासिनो मोजां फिथाइ मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नङा रासायनारि हासार होथारनो नांगोन कारन होआब्ला आथिखालाव बेफोरबायाददि माइ आबादफोर माइ आबादानो जा बा उपेरा खेथि होनना बुङो जोंना ओरैनो साादारन जेनेरेल हाखायाव बोरियाव आबाद मावनाय मैगं थाइगंानो जा बेफोरखौ होआबा गोबांखौनो जानाय नंलिया जे आथिखालाव बिनिखायनो बे समाव गोबाङानो बेफोरबाददि रासायनारि हासार होननानै गोबां माइ थिखांनाय जायो। जोंनि थिंबो बेफोरबायदििनो गासैबो जेसेबां आबाद मावगिरि बे आबाद मावगिरि बिथांमोनाबो बिदिनो होनानै दैखाङो आरो माइ गायजेननाय होनना बुङोब्ला गिबि गिबियै माइ गायजेन खालि सोरबा सोरबा न'खर लानानै न'खर एसे नियमबो खालामनाय जायो माइ गायजेननाय एसे थुगिफोरबो माइ थुजेननायनि थाखाय थुगिबो बउनानै गायजेननाय जायो आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला मोसौ हाल गैलि मोसौ हालेवनाय गैलिया ट्रेक्टर ट्रेक्टर हनोन ट्रेक्टराव पावार टिलारजोंनो गोबाङानो गोबां एवनानै सानसेयावनो हाजिरा दििन हाजिरा बायदिसिना फना लानानै खामला लानानै गोबाङानो गोबां बेफोरबायदि गायो आरो गायनायनि उनाव नैजिदिनसोनि उनो हासार हासार होनायनि उनाव बेयो नै माससोनि उनावनो गोजौ जानानै आरोबाव सननै खनथाम हासार होनायनि उनाव बे मा माइआ बिबार लायो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदियानो थिग बिब्दिनो बिबार लानायनि उनाव अक्ट'बर नभेम्बर दानसो गोसोआव अक्ट'बर नभेम्बर दानाव होनोनो हानाय जायो बे हानायनि उनावबो बिदिनो खामला बायदिसिना लानानै हानाय जायो आथिखालावथ' नैबे बिगियान मुगायाव गोबां माइ हाग्रा बायदिसिना मिेचनबो ओंखारदों बेनिखायनो खामला हाजिराफ्राबो जोबोद खम जानो हमबाय बेनिखायनो बै मेसििनजोंनो गोबाङानो गोबां हानानै रोगानाय जायो खहस भाबैनो बिदि मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंबो बेफोरबायदिनो बे समावबो बिदिनो खालामगासिनो दङ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो मावगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला आरो गोबाङानो माइ होनना बुङोब्ला गोबाङानो रनजित आयजुम बायसमति ओरै गोदान गोदान बायदि बायदि माइ आरो ओंखारबावदोंो आरो जों बांसिनै मिथिनायाव रनजित आइजम बा स्मुति बेफोरखौनो जों बांसिनै बाहायो बिब्दि आरो थिखनो
औ औ
बिनि उनावहाय गोबाङानो गावबाागाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गायबोनाय बायदियै माइब्रा आरो माइसा माइ जोसा बेफोरखौबो हाल जांख्रा दैखांनायनि जोबथारनायाव भाद्र दान भाद्र दान न मा बुङो जों बर'आव ब भाद्र दानालागै माइसा मायखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसे गायखांनायनि उनाव हाल जाख्रा दिखाङो रंजा बाजायै कामला कुमलाबा सावरि लालायनानै गामिनि मानसिफोरखौ सावरि लालायनानै ज' ज' बेबादियैनो सावरि जालायनानै रंजा बाजा हाब्रु फुनलायनानै दैखाङो दैखांनायनि उनावहाय बेनिफ्राय जोबनायनि उनाव हाब्रुजों लोगोसे जा खोथिया एसे आग्लायनाय बेखौ लाबोनानै बाथौआव एसे बावउनायजों लोगोसे बाख्रि खनायावबो बाख्रि गायखननाय हिसाबै बिब्दिनो माइ गायनाय हाबाफारिखौ बाख्रि गायख'नायजों फोजोबनाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो बेफोरबायाददि खालामनाय जायो आरो नोंथांमोननिसिम हाल दिखांनाया माबादि नोंथाङा आंनो एसे फोरमायहरदो
अ हाल दिखांनाय होनोब्ला नोंथाङा जि बुंलांबाय आङो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिसिम नोंथांनि बिबुंथियाव आरो आङो दायो नोंथांनि सोंनायबादि हाल दिखांनाय होनोब्ला जोंनिथिं ओम जोंनिथिं
होननाय जेनेब्ला हालि
हालि उथिनाय हाल जांख्रा जायखौ जों बुङो औ। बेखौ हाल जांख्राखौ जोङो ओम गायखांनायनि उनाव ओ रुवानिफोरा जे ओ जोंनि आबाद मावनायाव बा माइ गायनायाव बाहागो लायो जाय खौ जों लिंहरो बिसोरखौ जोङो मा खालामनाय जायो लेंहरनानै जोंनि न'आवहाय बिसोरो आथिं आखाइ सुना लागोन साफा जागोन आरो जोङो दुब्लियाव मानियालासिनो बेखौ न'आवसो ओ लेंबोनानै ओ न'खरनि ज' जाना नै रुवानिफोर हाजिराफोर आरो सोरबाफोर थिका लानाय दोङोबा बिसोरखौ लिंहरनानै मा खालामो जानाय लोंनायखौ जों बेब'स्था खालामो। रंजा बाजायै जोङो बिदिनो रायलाय रायलायहै जों जागोन आरो बिदिनो फोजोबगोन। जोंहा ओ दुब्लियाव दिनैसिम आङो जानानै हाल जांख्रा मावनायखौ आङो जोंनि न'खराव नुनो मोनाखै खैबा आरो गुबुनावबो आं नुनो मोनाखै दा उम आं आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा जिहेथु बुंलांबाय आं जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंनि आयदाया जाबाय आबाद आरो माइ आबाद नि अनगायैबो जोंहा गोबां आबादफोर दङ जायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ गुबै आबादा जोंनिया माइआनो आरो।
माइआनो नोंथाङा थारखौनो बुंदों। माइ गैयाब्ला जोंहा आरो जानायनि बेब'स्था
औ जेबो राहा गैया औ।
मानो होनोब्ला जोङो गोबां आबादखौ जोङो जागोन नाथाय बे आबादफोरखौ जोङो ओ ओंखामदों जानो थाखायसो मावखानाय जायो। जेरैहाय जोंहा फाथो आबाद बेसर आबाद बेफोरखौथ' जोङो बेसरखौथ' जोङो फेरेेदनानै थावबो बानायनाय जायो आरो बेखौनो जानायबो जायो।
डाइरेक्टथ' दा दडाइरेक्टथ' जों जानो हाया बेखौ औ नाथाय ओंखामखौ जानो हागोन।
औ ओंखामजोंनो जानो थाखाय बाहायनाय जाखायो दा ओ आं बुंनो सानो आबादा गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजै समनिफ्रायनो बिसोरो ओ बावबोगासिनो सिगाङावथ' जोंनो जोंनि जारिमिन फोराव जोङो लेखाफोराव फरायनानै नायखाङोबा जोङो नुनो मोनोमोन जारिमिनफोराव मालाबाबो बिदि आबाद मावनाय सिस्टेम गैयामोन दा बेबो सिगाङाव बे हाग्रा बंग्रायाव मानसिफोरा मा खालामोमोन बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोरखौबो बुथुमना जायोमोन जेब्लासिम मानसिया साननो रोंनाय जादों बिसोर मा खालामदों। ओ जं फोरजोंनो हाफोरखौ खु ओ खुरनानै बा साफा खालामनानै बिसोरो मा खालामोमोन ओ आबादफोरखौ मावनो हमबायमोन। आरो ओरैबायदि आसार होन हासार होनांगौ बै बायसा हासार होनांगौ बिसोर जेबो मिथियामोन। नाथाय जेब्लानिखि जोंनिया ओ सोलोंथाइ बांबाय सुबुं अनजिमा बांबाय आरो रोंगौथियाबो बांबाय लासै लासै लासै जोंहा ओ जों मा नुनो मोनदों जोङो न'खर न'खर आबाद मावनाय गामि गामि